हेलौ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां
माबोरै दङ नोंथाङा खोनादों नोंथां नंगौ नामा नोंथां दङ मोजाङैनो आंबो नोंथां नोंथां आं कल खालामनायनि जाहोना बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना। खोनादोंना नोंथां। बिदिब्ला दे जोङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायदिनि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथि खागौआनो नोंथांना बैसागुआव जों बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो बोराइ बुरै सेंग्रा-सिख्ला। जों बयबो रंजायो बैसागुनि दिनाव जोङो बैसागुआव बायदि रोखोमनि जोङो दख'ना गाननाय जायो जेरै गोमो गोजा गोथां गुफुर बायदि रोखोमनि गानो आरो हौवाफोराबो बायदि रोखोमनि गामसा गोथां गुफुर। फुर बिदि गानो आरो आर'नाइ गोबां गाबनि गाननाय जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोङो मोसानाय समाव दामनाय देनायखौ जोङो जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गंगोना बेफोरखौ जोङो। दामनाय देनायखौ नुनो मोनो आरो सिफुंखौथ' मिथिखायो जोङो औवाजों बानायनाय जायो सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा थायो होननानै जों बयबो मिथिखायो आरो खामखौबो जोङो दंफांनिफ्राय आरो जुनारनि बिगुरनिफ्राय। ओंख्रि जों मोननाय जायो नंगौना? खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां
नोंथां एसे फोरमायना होसाय बैसागुनि सोमोन्दै।
नंगौ नोंथां औ। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बैसागुखौ जोङो फालियो बर'फोरा। बैसागु होनना बुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो बैसागुखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो फालिबोनाय।
नोंगौ।
सैथो दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जों बैसागुखौ फालिनाय जायो
नंगौ नोंथां ओ सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो मा फालिनाय जायो जोङो? मानि बैसागु होननानै जोङो मिथियो
खौ बैसागु होननानै मिथियो। बे सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो।
नंगौ नोंथा
मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो ओ बायदिसिना मैगं था थाइगं बा बिबारनि गोनांथि जायो बेफोरनो जाबाय थाराय दिेग्लि लावथि लाव फान्थाव
नंगौ नोंथां।
सबाय
नंगौ
गोरान बायदि रोखोमनि बिबार फिथाइ बुथुमनायजों माला सुनाय जायो आरो बेफोर मालाफोरखौ मोसौनो गानहोनाय जायो लोगोसेनो गोसोम हांगार बेसरनि थावजों गलायनानै फोथाबो फोननाय जायो
नंगौ
आरो मोसौफोरखौ देग्लि लावथिजों बुनानै दैमा एबा बिलोआव जोङो थुखैनो लांनाय जायो।
थारैनो।
नोंगौ। बिस आरो बिसोरनो गोदान फागा लागायनाय जायो।
नोंगौ। नोंथांमोननिखि ओ बैसागुआव माबायदियै गाजा गोमजायै खुङो ना ना गुबुन आरो माबारै खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
नोंगौ। बैसागुआव बैसागुनि से सानखालि बयबो आइजोफोरा गोमो गोजा गोथां गाबनि गोदान दखना गाननायजों लोगोसे देलाय मालाय ओंखारनानै हौवाफोराबो सा गाननानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ गथाइ गासैबो जयै नखर नखर रंजानो रंजानाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथां ओ बैसागुखौ जोङो ओ बेसेदिन फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
खौ जोङो सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो।
नंगौ
नोंगौ।
नोंथां ओ मिथिना मोनदोंदि ओ बैसागुनि जोबथि स्नि सानखालि जोङो ओ एक्स एकता मैगं जानाय जायो होननानै ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? ओ बेयाव मा मा मेगं जानाय जायो
नंगौ जोङो बैसागुनि स्नि सानखालि जोङो गोखा गोखै जानाय जोंहा नेमखान्थिबो फालिनाय जायो। बेवहाय गोबां रो खोमनि मैगं थाइगं जानाय जायो जेरैहाय दिंखिया थालिर फस्ला उसुमै लाइ लाफा खांख्रिखला बायदिसिना बायदि बायदि मैगं थाइगंफोर जानाय जायो
नोंथां ओ फिथाइ सामथाइखौ बैसागु बोथोराव बांसिन माबायदि फिथाइ सामथाइखौ मोननाय जायो?
बैसागु बोथोरावथ बुंनो थाङोब्ला उम बांद्राय जेबो खा ग खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ मोननाय जाया।
नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ दैज्लां बोथोरावसो मोननाय जायो।
नंगौ। नोंथांमोननिजाय ओ बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां। बैसागुखौ खाम, जथा, सेरजा, जाबस्रिं औवानि थरखा गंगोना बायदि--। दामनानै नखर नखर गरंजानाय जायो। बेनि थाखायनो बे अ रंजालि बैसागु होननानैबो बुंनाय--। जोङो।
नंगौ नोंथां आं नोंनाव मोनसे आरो सोंबावनो सानदोंमोन सोंनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन।
जोंदि मोसौ थुखैयो होननानै बुंदो ओ बे मोसौ थुखैनायाव जोङो ओ खुगा सल दोङना बे खुगा सलखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां हागोन।
फोरमायना होलाय इसे।
मोसौ थुखैनाय समाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ए एर हानजा हानजा। बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दाज जा बिफा बलद बादि जा । बारि खनायाव दङ एम खौ बुंबोला बिब्दि जा गिदिर जांगिला होननानै। बैसा मोखौ थुखैनाय जायो आरोना बैसागुआव।
नोंथाङाबो आंनिफ्राय माबाफोर मिन्थिनो लुगैदों नामा?
नंगौ नोंथां बैसागुआव मोसौखौ माबायदि थुखैनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ जोङो गिबियाव फुङावनो जोङो मोसौखौ जों गलिनिफ्राय दिहुनन्नानै जों बाहेरायाव दोननाय जायो आरो जोङो मोसौनाव ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों गोबां फिथाइ सामथाइ ओ जेरै जोङो ओ दिग्लि लिटि बिफां ओ आरो। थाराय हालदै ओ फान्थाव फि बेफोरखौ होनाय जायो आरो पानेलाव बेफोरखौ जोङो लगायनानै जोङो माला सुनानै जों मोसौनो गानहोयो गानहोखांनानै जोङो ओ हांगार बा ओ जों हांगार बा थाव। फोननानै जोङो थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौनि गङाव फोननाय जायो आरो बेबायदि मोसौनि मोदोमफोराव फोननानै होनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ फोनखांनानै जोङो ओ जोङो बेखौ दैमा बा ओ दंग फुख्रि बेफोराव जोङो दुगै होनाय जायो थुखौहीखांनानै जोङो ओ दुब्लि फारसे लांनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो फालिययो जानो हागौ नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे नोंथाङा बुंनाय बादिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो।
नंगौ।
नंगौ।
बैसागुआव जों बयबो ओ मोसाखायो रंजाखायो मानो होनोब्ला बैसागु बोथोराव जोङो रावबो मोसायालाबासिनो थानो हाया बयनिबो जोङो मोसानायखौ ओ नुनानै जोङो ओ बयबो मोसाफानो लुगैयो जों बयबो ओ गामि गामि जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै जोङो बोराय बुरै सिम जों बयबो बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजा बाजायै हेगार हरो। आरो नंगौ जोङो ओ। गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों मानिबोदों जेरै जोङो ओ बैसागुनि ओ बिनि दिनाव जोङो ओ गोखा गोखै जानांगौ होननानै ओ मानो होनोब्ला ओ जों गोखा गोखै जाबाथाय देहा सोलेरनि ओ आव मोजां जायो आरो जों बेमार आमारनिफ्राय जोङो बारगनो हायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
नोंथां बै ओ बैसागु मोसानाया दि खरखा होनो नोंथाङा मिथिगौ ना?
नंगौ मिथिगौ नों
खरखाखौ मा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
नंगौ थरखाखौ जोङो औवा बुरखानिफ्राय बानायनाय जायो।
नंगौ
बायदिसिना बिदिनो दामग्रा
नंगौ नंगौ नोंथां। नोंथां
खाम सिफुं बेफोरखौ दंफां आरो औवानि औवानिफ्राइ बानायनाय जायो।
औ
आरो बैसागु मोसानायाव ओ बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो।
नंगौ
नंगौ
बि बिबोनां एदावलायनाय मेथाइ बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय एबा गोसोथोलायनाय मेथाइ बेफोरबादि खननानै जोङो न'खर न'खर रंजानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां। नोंथां ओ बैसागु बोथोराव गोदोयो ओ खुगा खुगा खननानै मोसायोमोन ना ना जोङो मबाइल बा गुबुन आगजु दामग्रा आगजुनिफ्राय ओ जोङो मोसायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनलाय।
नंगौ जोङो गोदो खुगा खुगा, खुगा मेथाइ खननानैनो बैसागु रंजायोमोन। नाथाय नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो मे-मे-मबाइलाव बा बक्सआव मेथाइ लागायनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। खुगा खुगा खुगा मेथाइ खननानै रंजानाया खमायलांबोगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां ओ जोंना समा जाबायमोन बिदिब्ला दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
नंगौ नांथां गोजोनथों।